हेल'
ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ आंथ खोनादों आंखौ खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों। ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव आं नोंथांजों ओ मोन्नैसो आयदानि सायाव ओ बाथ बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
औ।
औ ओ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव ओ जि आथिखालनि बेखारनि जेंना ओ बेनि बागै फंनैसो बाथ्रा ओ सावरायनोसै।
औ रायज्लायजा
औ गिबियावनो आं जि आथिखालनि बेखारनि जेंना ओ बेनि बागै फंनैसो बुंनानै लाग्रोनो सान्दों। ओ बेखारनि जेंना होन्नानै बुङोब्ला ओ आथिखालाव जों दिनैनि मुगायाव जायफोर सुबुं एबा लाइमोनफोरा गावनि जि आथिङाव ओ गावनो गसंथानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो बा दैदेनलांनायाव फेलें जानो गोनां जादों बेखौनो जों बेखार होन्नानै बुंनो नांगोन। मानो होन्नानै बुङो ब्ला‌ दिनै जों नुनो मोनो ओ आथिखाल गोनोखो मुगायाव जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो गोबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाय लासेयावबो एरैनो नआवनो गोग्लै सो नानै थानांगौ जानानै फैदों।
औ थार।
औ बे जायनि जाहोनाव दिनै बेखारनि जेंनाया समजों लोगोसे सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ दा बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ दिनैनि समाव जि बेबादिनो बेखारस बा बेखारनि जेंनाया सानफ्रोमबो सानफा एफायै समजों लोगोसे बांलांबाय थानाय जि जाहोनफोर बैफोर जाहोनफोर खौ मा होन्नानै सानो नोंथाङा आंनिसिम एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो। बे जाहैबाय आथिखालनि जुगाव जोंहा सबसे गिदिर जेंनायानो जाहैबाय मानसि आरोना गोबां मानसि जाबाय मानसिया गोबां जाबाय बयनोबो थांना थानायनि राहा थानांगौ आरो अब्ला थ जोंफोरा जोंनि जायगाखौ नायोब्ला एसेबांबो माने जौगासारनाय नङा आरोना जोंनि जायगाफ्रा।
औ औ।
जोंनियाव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मा बुंगोन इन्डास्ट्रि आरिबो गैया बिजनेस आरिबो खामनाय माने जोंहा बिफोरबायदा आइदिया बा सोलोंहोनाय नखरनि फोराबो माने बेफोरखौ बुजिसनो हायाखैना उललामा जायो जोंफोरा
औ
ना साख्रि गैया आरोना
औ औ।
साख्रि गैया सोरकारनि सायाव सोनारबाय थायो बिथांमोनहा जे आंखौ साख्रि मोनहो नामा आं बे पस्तनि थाखाय नाजानि माने
औ
सोनारे आरोना आरो बिथांमोना बे गुबुन जेबो खामानि मावा आरोना खामानि दङ नाथाय बि बिथांमोना बिथांमोननि नोजोरा बेवहायल जे सोरखारा आंनो सा साख्रि लानो हो-होनो हायोब्ला सोरखारनि बे मोनसे पस्ट फैदों बेवहाय आं नाजानि बेवहाय आं मोनगोन खोमा बेखौनो होसोबाय थायो आरो ना
औ औ औ
बेनिफ्राय जोंहा मा बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला माने बेखौनो नेना थाबाय थायो। दिनै गोबां नो थामजि बोसोरबो नुगोन सोरबा ग थामजि बारलायनायबो नुगोन बिथाङा जेबोखौनो मावाखै आरोना बिथाङा ओरैबायदि मेलेमाव साननाय दङ जे साख्रिखौ नांगौ साख्रिखौ नांगौ बिनि थाखायनो नाजाबाय थागोन जायाखैबाबो बिथाङा नाजाबाय थागोन जायाखैबाबो नाजाबाय थागोन। जोंहा नखराव फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जायो। अब्ला गोबां जिउआव माने खहा जायो आरो समनिबो खहा जायो अब्ला आं सा जोङो बेफार फालांगिबो खालामनो नाजानांगौ बा माबा बा मोनसे जोंहा गाव खामानि मावनानैबो ओ बेफोरबायदि सोलिनो हानाय गोबां राहा दङ नाथाय बिथांमोननि मेगना माने बेफोरखौ नोजोर होआ आरोना। अब्ला बेनि थाखायनो गोबाङानो माने बिदि बे खार जानानै दङ आरो। बेनो आं सानो आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो बेनि फारसे फोरमायजागोन एसे।
औ। थारैनो नंगौ नोंथाङा जि बेखारनि जेंना बेनि सायाव जि बाथ्राफोर बुंदों बेयो थारैनो सैथो जों थोंजोङै आथिखालनि जि लाइमोनफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों थोंजोङैनो नुनो मोनो जे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बिथांमोना नोंथां बुंनाय बादिनो जे सोलोंथाइनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला बिथांमोना थों गोथोङै मोनसेल' थांखियै सोलोंथाइखौ लाबाय थानाय नुयो जे आं मोनसे सोरखारि फसंथाननि साख्रि लागोन। सोरखारा जेब्ला सोरखारि फसंथाननि माबाफोर साख्रिनि ओ खौरां फोसावगोन अब्ला बै खौराङाव ओ मुं बा गसर थिसननायनि उनाव ओ बै साख्रि खौ आं मोननो थाखाय नाजागोन बेल' आथिखालनि जि लाइमोनफोरनि मोनसे थांखि जानानै दङ दिनैनि समाव। बेबो मोनसे बेखारनि जेंना बेखार जानायनि गुबै जाहोन होननानै आं सानो। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो जेब्ला गिदिर गिदिर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लागोन अब्ला बेफार फालांगि फारसे मोखां होनो एसे लाजिनायखौ जों नुनो मोनो। माने जानो हाग गौ गोबां जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरनि गोसोआवनो जाखांफैयो जानो हागौ। आं बेखिनिसिम थाखोसिम फरायबाय आं ओरैबदि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय अब्ला आं बेखिनि थाखोनि सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव आं मानो बे फिसा नेहाथ बेफार फालांगि फारसे नोजोर होबावनांगौ बा आं बेफार फालांगियाव मानो हाबसन हैैनांगौ बेफोरबादिबो जायो जानांगौ जायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ बेफार फालांगि बा बिजनेसारि खामानिफोराव बांसिनै गोसो होनायखौ जों नुनो मोना। ओ बेबो जानो हागौ आंनि साननायाव ओ दिनैनि लाइमोनफोरनि बेखार जि जेंना। बे बेखार जेंना बांनायनि जाहोन आरो बेजोंनो लोगोसे आं दिनैनि जि समाव बेखारनि जि जेंना बे बांनायनि जाहोन हिसाबै जोंनि सोरखार सोरखारनि जि खुंथाय राहा बा खुंथाय गोहो बे खौबो आं ओ एसे जाहोन महरै सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जेरैबायदि सोलोंथाइ लागासिनो दङ, जेरैबायदि रोंगौथि गोनां ओ आयदाफोरनि सायाव ओ फरायबोगासिनो दङ बैफोरबादि आयदानि सायाव बा दिनैनि लाइमोनफोरनो जेसेबांखिनि सोरखारि फसंथानफोर बा बे सोरखारि फसंथानफोर बेफोरबादि ओ सोरखारा जोंनि ओनसोलाव लुफुंनानै होनांगौ। बेफोरबादि जानो हागौ जों सोरखारा दिनै लुफुंनानै होनो हायाखै। खुंथाय गोहोआ दिनै बेैफोरबायदि खामानिनिफ्राय फेलें जानानै जानगाराव थानो गोनां जानानै फैदों। जानांगौ बेनि थाखायबो आं सानो जि बेखारनि जेंनाया बांदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों रोखायै नुनो मोनो जे जोंनि ओ बे ओनसोलाव गोबांफ्राम जि सोरखारियानो जा बा बेसखारियानो जा ओ माखासे गावारि आरो ओ सोरखारि फसंथानफोर खोब मोननो गोब्राब कलकारखानाफोर खोब मोननो गोब्राब जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबां गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लासेयावबो गोबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लासेयावबो दिनै न' सिङावनो जिरायनानै थानो गोनां जादों। ओ आं बिखोनाखौनो बुंनोसै। थांगोन।
बेयो मोनसे गिदिर जेंनानि जाबाय आरो जोंनि समाजाव। आ मानो होनब्ला जोङो बेफोरबायदिनो गोबां लाइमोनफोरखौ आला दिङा जानाय नुदों आरो। बेफोरबाय दा बिथां मोना नाजायो गोबाङानो मोना जोबोद मोजाङैनो नाजायो खायफायाथ' नाथाइ जाफुङा। जाफुंसारा आरो ओ जोबोद माने जेंना जानानै फैयो आरो जोंफोरा बे बेफोरबायदि बेनिफ्राय बे बेखारनि जेंनानि सायाव आरोना जोंनि बिदिनो जेनेबा बे बेफोरबायदि जाहाथे जों बेखार थाया बेनि नि थाखाय खायसे जोङो राहा फोर साननो हागौ आरोना। नाथाय जोङो गोबां लाइमोन फोरनियाव ओरै बायादि नोंथाङा दानि दसे सिगाङावसो बुंलांनाय बायदि जे मोनसे साननाय दङ ना? आङो एसेबांखिनि फरायबाय नाथाय आं दिनै मानो गुबुन दस्रा खामानिखौ मावनो बिदि बेफार फालांगि बा गुबुन खामानिखौ आं मानो लानो बेफोरबायदि बिसोरहा मोनसे साननाय दङ' लाजिनाय दङ' आरोना। बै माबा मोनसेखौलसो नाहरबाय थायो बेनिफ्राय गुबुनखौ बिथांमोना जा माबा मोनसे जाबावनो हागौमोन बेनि अनगायैबाबो बे नवाखैमोन बे नङाब्लाबो बिथांमोना नायसन जनो हाया माबा ने हारथ सानो आरो गोबां खायसे खामानिफोरखौ बिनि जाहोनाव बि बिदि जायो आरो अब्ला नोंथाङा मा सानो? खायफा नाथाय ओरैबायदिबो दङ' जाय लाइमोनफोरा सोलायनो हास्थायो आरोना जे बे जायाखै माबा मोनसे थ' जाथों अब्ला नोंथाङा मा सानो बेफोरबायदियाव जोङो निजिखौ माबोरै गसंथाहोनो हागोन? बेफोरबायदि बेखारनि जेंनानिफ्राय निजि बेनि सोमोन्दै
औ औ नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बिनि सायाव आं बेखौनो सानो बा जोंनि जि आथिखालनि बेखारनि जेंना बे बेकारनि जेंनाखौ होबथानोबा जोङो मा मा राहाफोर लायोब्ला मोजां जागोन बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सै सानगोन बे आथिखालनि जि लाइमोनफोर बैसोर लाइमोनफोरा सोरखारि साख्रिखौ नेबाय थायालासिनो बा सोरखारि फसंथानफोरनि सोरखारा होनाय जि खामानिफोर बैफोर खामानिफोरनि फारसे मोनसेल आसा बा मोनसेल मिजिं थिलाय थिबाय थायाबालासिनो जि गावनि रोंगौ रोंगौथि बै रोंगौथिखौ गाव जे जाय फोथाराव बा जायनि जाय खामानिनि बेलायाव गावखौ खोब खामजाथाव होननानै साननानै लायो बैफोरबादि खामानियाव ओंखारनांगोन आरो जोङो लासै फिनानै न' सिङावनो जिरायनानै थाबाय थाब्लाबो जानाय नङा बेजोंनो लोगोसे जोंनि जि खुंथाइ गोहो बे खुंथाइ गोहोआबो बैफोरनि फारसे एसेब्लाबो राहा बहननानै होनांगोन बेजोंनो लोगोसे समाज जि ओनसोलनि गेदेर गोलाव सुबुंफोराबो बैफोरनि फारसे ओ जि बे सांग्रांथियारि ओ सांग्रांथियारि मेलफोर खुंनाय बेफोरखौ खालामनांगोन
खालामनांसिगोन आरो ना
औ औ
औ दे नोंथाङा दानना होजागोन।
अ दे गोजोनथों।
मबायसै।